जायसो
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासे हर्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनाव जासिस्ररनाय जाबाय नोंथाङा माबा फरायदोंसे सराय सार नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव अरुणाचलाव थांनायनि दावबायनायनि जोंनिनो भारत हादरनि मोनसे रायजो बे रायजोआव दावबायहैनो हैनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो खोन्थानो नागिरदों। दों
दे नोंथां फोरमायलांनो हागोन नों आंबो एसे खोनासंनो गोसो जादों।
औ नोंथां जोङो जोंनिनो नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशजों जायखौ सोरगोफुरि होननानै बुंनो हागोन आरो बे जायगायाव जोङो थांनोब्ला माबायदि बेयावहाय माबायदि दि जायगाया आरो मा मा मोनो आरो बयाव थानाय सुबुंफोरा माबोरै रायजो जायो? आरो बेफोराव मा मा जिब जुनार नुनो मोनो एबा मा फिथाइ मा मा फिथाइफोर मोनो बेफोरनि सोमोन्दै आङो बुंलांसै जोङो गिबियावनो जोङो बेयावहाय थांनोबा एबा दावबाय फैनोबा जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो मोनसे पारमिट लानांगोन जायबयाव जोङो आइ एल पि होननानै बुङो इनार लाइन पारमिट बेयावहाय जोङो मोनसे एन्ट्रि खालामनांगोन आरो बेवहाय जोङो सिमायाव थांनानै बेखौ खालामहैनांगोन बेयाव थाङोब्ला जोङो गिबियावनो कारजों थाङोब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स बाइकजों थांबाबो ड्राइभिं लाइसेन्स। नाथाय जोङो बेवहाय ट्रेनजों थांनो हाया मानो होनोब्ला बेवहाय स्टेसनाव बेवहाय गैया आरोखि मानो होनोबा ट्रेना बेवहाय थांनो हाया मानो होनोबा बे जायगाया हाजोसो हाजोनि थाखाय बेवहाय ट्रेना बिसिनिसिम सौहैजोबा जायनि थाखाय जोङो बाइकजों एबा कारजों जोङो थांनो हायो। जोङो बाइकजों थाङोब्ला जोंनो गिबियावनो साफा गांफा सासेयाव गावनि आइडि एबा जोङो भटार कार्ड एबा आधार कार्डखौ जोङो लानानै थांनांगौ जायो बेयावहाय जोङो। गावनि फट'बो लानानै थांफानांगौ लोगोसे गारि बा कारनि बाइकनि दड्राइभिं लाइसेन्स बेखौहायो जोङो बिसेनो होनांगौ जायो एबा ग नांग बिनि उनाव जोङो इनार लाइन पारमिटखौ जो मोनो बेनि उनाव जो थांखांनायनि उनाव जोङो बेयाव थांनानै बिसेयाव जोङो जिब्रै सान थानो मोनो एबा बिनिफ्राय बांसिन थाबावनोबा जोङो गोदानै खालामफिननोबो हाबावो आरोखि बेवहाय इनार लाइन पारमिटखौहायो जोङो गोबाव सम थानो मोना। मानो होनबा जोंना बेरायनायसै नालाय बेवहाय बेखायनो जोङो जिब्रै साननियानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' जायो नोंथां जोङो बेवहाय थांनायाव जोङो। बेवहाय मोनहैयो हाजो हाजोआ ओरैबायदि समायना जायगा बिफां-लाइफां बिफांजों बुंफबनाय जिब जुनार दाउसिन दाउला जों नुनो मोनो आरोखि आरो बेयावहाय बिसोरो बिसोरनि सुबुंफोरा जोबोद आलो गोजोनैनो रायजो जायो। नाथाय बिसोरनि रायजो जानायखौ रायजो जानाया खस्थ'बो होननानै बुंनो हायो जोङो मानो होनबा जोङो बिसोरो हाजोआवसो रायजो जायो नालाय हाजोआव जोङो माखासे न'खरनि गोनां एबा न' जिउ खुंनायाव गोनांथि खथि जानाय मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय जानाय-लोंनाय थाग्रा न' बानायनो बायदिसिना बायसिनाफोरखौ बिसोरो गोबां खस्थ'यैहायो लानानै न' लुयो आरो आरो बिसोरनि न' लुनाय माखासे स्टाइल जों बुंनांगोन आरोखि बेफोरो मोनसे आलादा रोखोमनि जायो। मानो होनबा बिसोरनि हाजोआव थाग्रानि न' लुनाया आलादा जायो आरो आयेन ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरनि न' लुनाया आलादा जायो बेयाव थांनानै बेयाव थांबा जोङो आफेल बागानबो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बां कमला खमला बागानबो जोङो नुनो मोनो खमला फिथाइबो मोनो आफपेल फिथाइबो मोनो जोङो। आफेल फिथाइ जानो थाखायबो जोङो बेबायदिनो सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बर दानाव थाङोबा जोङो आफपेल फिथाइखौ मोननो हायो आरोखि बिराद गोदै गोथाव जायो बिसनि आफेला आरो जोङो बिसोरनि सुबुंफोरजों जोङो राय्लायनानै जों मिथिनो मोनदोंदि बेवहाय सुबुंफोरा जोबोद मोजाङै सिबियो आरो आलासिखौ सिबियो बरायो। मोजाङैनो रायज्लायो बबेनिफ्राय फैदों माबायदि बेफोरखौ जोङो मोनदांनो हायो आरो बिसोरनि आखुफोरा जोबोद मोजाङैनो होननानै जोङो बुंनो हागोन। बुंनांगोन आरोखि आरो बेयाव थांनानै जोङो बिसिनि जायगाया। ओरैबायदि गुसु आरो बरफजों ओ खोबनानै थाजायो गोजां बोथोराव जेब्ला बेबायदिनो। डिसेम्बरनिफ्राय जोङो हमनानै लादो डिसेम्बर आरो बिनि उनाव फेब्रुवारि बा मार्चसिम हायो बिसिनि जायगायाहायो गोजौखाय हाजोखाय बेवहाय बरफ गोग्लैयो बरफाव जोङो बेयावहाय जोङो मा माखासे जिब जुनारफोरबो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो इयाग नुनो मोनो एबा बोरमा मेन्दा जोङो बेवहाय थानायखौ एबा बिसोर फिनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जोङो बेयाव थांनानै माखासे गोबां मुवा बुस्थुफोरबो जाबोदों बेयाव बेवहाय जोङो माखासे फिथाइफोरबो दङमोन आरो माखासे गोदान बिसोरो गोथां फिथाइखौनो फोराननानै दोननानै बेवहाय गोजां बोथोराव जानो थाखाय बा इयुनाव जानो थाखाय जोङो बिसोरो दोनोमोन आरोखि बे खौ फोराननानै दोनोमोन आरो बेखौ जायोमोन आरोखि जेब्ला गोनां। खाथि जायो एबा फिथाइफोरखौ जों बिफाङाव मोना। जेब्ला बिफांनि बिलाइफोरा फिथाइफोरा सिरिलांजोबो एबा फिथाइ थायनाय गोदानै फिथाइ थाइफिनाय सम जायो बेवहाय जोङो बेखौ जानो मोनदोंमोन आरोखि एबा जानो थाखाय दोनोमोन आरोखि बिसोरो आरो जोङो बेयाव थांनानै जोङो माखासे गोबां समायना समायना जायगाफोरखौ नुनो मोनदों जेरैहाय बिसोरो बुद्धिस बुद्धिस्फोरखौ खुलुमो बुद्धिस बेखौ जोङो गोबां गिदिर गोबां गिदिर गोबां गिदिर जोङो नुनो मोनदों बेयाव बेरायनो मोनदों गोबां जायगानिफ्राय बे जायगायाव अरुणाचल प्रदेशआव बेरायनो फैयो आरो जोङो बेखौ बुंनांगोनदि बे जायगाया मोनसे सोरगोफुरि बायदि ओरैबायाददि मोजां मोनो जायगायाव थांनानै आंनि बेरायनाय दावबायनाय अरुणाचलाव दावबायनायनि बेनोसै आरोखि नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
अ आं नोंथांनि माखासे दावबायहैनाय बा अरुणनाचल प्रदेशाव जेबायदि दावबायनांगौ बा माबायदि नुथाइ रायलायनायफोरखौ बेफोरखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों दा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदाया जाहैबाय मा फोरोंगिरि औ फोरोंगिरिनि सायाव बुंनो सानदों आं जेब्ला सुबुं माहारिया जोनोम मोनो बा सासे सुबुङा जोनोम मोननायनि उनावहाय गाससिखौबो रोंनानै फैखाजोबो बे नङा गासिबो जोङो जोनोम जानायनि उनाव एसे माखासे सोलोंथाइ एबा रोंगौथिफोरखौ जोङो मोननो हायो जेब्ला लासै लासै सुबुं माहारिया देरबोयो जोनोम जानायनिफ्राय लासै लासै। देरबोनायाव मोनफा मोनफा सोलोंथाइखौ लाबोनांगौ जायो एबा रोंगौथिफोरखौ मोनबोनांगौ जायो। बेफोरखौ जोङो जोनोमनिफ्राय माब्लाबाबो जोङो बेफोरखौ रोंबोनानै फैया बिनि थाखायनो एफा एनै एफा एनै सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनानैसो जोङो मोनफा मोनफा सोलोंथायाइफोरखौ। लाबोनो हानाय जायो दा फोरोंगिरिया जाहैबाय मा? फोरोंगिरि बुङोब्ला जोङो स्कुल कलेजाव फोरोंनाय बा स्कुल कलेजाव फोरोंग्रा फसंथानफोराव फोरोंग्रा बेफोरखौ जोङो फोरोंगिरि होननानै। बेखौल' बुंनो बुङो जेनेबा नाथाय बे बेफोरखौनो फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जानाय नङा जोङो जिउआवनो जाय जाय सुबुङा नोंखौ मोनसे दिथा एबा माखासे आखल आखुआनो जा बा माखासे मावनाय दांनाय बेफोर बायाददियाव नोंनि थाखाय मोजां मोनसे फोरोंथाइ होनाय एबा फोरोंग्राफोरानो जाबाय खनना मोनसे थार मोजां फोरोंगिरि बेनो जाहैगोन मा फोरोंगिरि। औ फोरोंगिरिया जाहैबाय मा स्कुलावल' फोरोंग्रा एबा फसंथानफोरावल' फोरोंग्राफोरखौल' जोङो फोरोंगिरि होननानै बुंनाया। उम थाब जाथ' गोथाव जानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो फोरोंगिरिखौ मोनसे गासै सुबुंनिनो थाखाय बा माखासे मा रोंगौथिफोरखौ जाय रोंगौथि दङ बेफोरो मोनसे मोजां गियानखौ रानसारना होनो हायोबानो बे खौ सासे मोजां फोरोंगिरि होननानैबो जोङो बुंनो हायो आरो दा गाहाय फोरोंगिरियानो जाबाय सासे सुबुंनि गाहाय फोरोंगिरियानो गिबियावनो बिमा बिफाया जागारो दा बिमा बिफानि गेजेरजोंसो।
बि
सासे गथ'आ माखासे आखल आखुफोरखौ उन्दैनिफ्राय जेबादि आखल आखु दाफैयो बियो बिमा-बिफानि जेबायादि आखु दिन्थिनाय बा जेबायाददि फोरोंबोनाय आखाइ है है थाबायनो फोरोंनाय रायलायनो फोरोंनाय बेफोरबायदिया बिमा बिफानिफ्रायसो जाबोयो न'खराव जेबायदि। सोलियो जेबायाददि बेब'हारबोदोंं जे बेफोरखौसो गथ'फोरा नुनायनि गेजेरजों एबा नायनायनि गेजेरजों रोंबोयो। दा बिमा बिफायानो जुदि मोजां गथ'बो उन्दैनिफ्राय आखल आखु सो सोनानै होनो रोङाब्ला बा मोजां फोरोंथाइ होनो रोङाब्ला बियो माब्लाबाबो सासे गथ'आ मोजां आखु एबा आखल आखासिमाव सोलायनाय नङा बिनि थाखायनो। बिमा बिफाफोरा गाहाय बिफाव लायो सासे औ गथ'नि थाखाय आरो बेखौनो गिबि गथ'नि बा सासे सिफुंनि सासे उन्दै गथ'सानि सार गिबि फोरोंगिरि होननानैबो बुंनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो फरायसालियाव फैनाय लोगो लोगो। गथ'आ बिमा बिफानि बोसोन एबा। माखासे फोरोंथाइनि गेजेरजों रोंबोखानाय बेफोरखौ आरोबाव गुवारसिम फोरमायना होनो थाखाय एबा गुवारसि फरायलांनो थाखाय। आरो बहु गेजेराव बा सुबुं माहारिफोरनि बहुम सुबुं माहारिफोरनि गेजेरावहाय। माबायदि थानांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ माबायदि जानांगौ बेफोरनि थार बिजिरनाय एबा सोमोन्दैखौ मिथिनो थाखाय स्कुल फोराव हाबफैनाय बेफोर बायदियाव फोरोंगिरिया जेबादि बिफाव होैयो बेयो मोनसे बिमा बिफानि नैथि फोरोंगिरि होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां बायदि आबाद मावनाय बा माखासे मुवा बेसाद बेफोरबायदिनि थाखाय रोंगौथि होनाय बेफोरखौबो मोनसे जाय रोंगौथिखौ मोजाङै सोना होनो हादों बेफोरनिबो बेफोरखौबो मोनसे फोरोंगिरि होननानै बुंनो हायो बोङो बे स्कुल कलेजाव थांनाय समावहायनो गथ'आ जेब्ला फोरोंगिरिया फोरोङो बेफोरखौ ख्रि ख्रि सोनानै लानायानो मा फरायसाफोरनि हाबा जाहैबाय नाथाय फोरोंगिरियादि बे गथ'खौ गाज्रि खालामनो थाखाय फोरोङो बेबायादि नङा फोरोंगिरियानो जाहैबाय मा सुबुङा जिउआवहाय जेबायदि राहाजों थांनानै सासे मोजां मानसि जाहैनो हायो बिनि थाखायनो सासे फोरोंगिरिया बेखौ मोजाङै मोजां फोरोंनानै हरो बेबायदि मोजाङै मोजां फोरोंग्रा एबा मोजाङै बोसोन होनो हानाय फोरोंगिरिखौसो थार नंगुबै फोरोंगिरि होननानै जोङो बुंनो हायो नङाबा नंखाय गाज्रि खामानियाव बा माखासे जानला मोनानला जाथावै बा आबजाथावै खामानियाव फोरोंग्रा फोरोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो फोरोंगिरि होननानै बुंनो बुङोब्ला गाज्रि जागोन आरो बेनि बेनि थाखायनो फोरोंगिरि मोजां फोरोंगिरिया बा फोरोंगिरियानो जाया मोजांनि थाखाय बा सुबुंनि बै सासे गथ'नि थाखाय मोजां मोनसे थांखियाव सोलायनायनि थाखाय बिसोरो मोजां माबाखौ आखल आखुफोरखौहाय बा फरायनायफोरखौहाय बिसोरो गोसोआव थिसोनो हायो बेनि अनगायै जोङो मोननो थाङो कलेज माबाफोरनिफ्राय बारगबोनायनिफ्राय माखासे खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय मावनो रोंनायनि थाखाय जोङो